हेलौ।
हेलौ नोंथां।
अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दङ नामा?
ओ नोंथां।
अ बिदिब्ला जोङो दसे सम सावरायलायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला नोंथाङा माने आबहावानि सोमोन्दै गुसुङै फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ।
आबहावा होननानै बुङोब्ला आथिखालाव नोंथां
औ।
बुंनो थाङोब्ला आबहावा गेब्रें नाय जेरै आबहावा गेब्रेंनायखौ खालामदों बुंनो थाङोब्ला जों मानसियानो।
औ औ।
गोबां आथिखालाव टेकनिकेलजों गोबां रोखोमनि गो गुबुन गुबुन रो खोमनि गारि मथर ओंखारसै।
बिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो गोबां जायगा जायगा लानानै ओ बिफां लाइफांफोरखौ दान्स सुस्रांनानै हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनानै बेफोराव काल कलकारखाना गायसननो हमबाय ओ बेनिफ्रायबो ओंखारनाय उखुन्दै आरो ओ जोङो गोबां आथिखालाव प्लास्टिक बुस्थु बाहायनो हमो बेफोरखौ जोङो बाहायनायनि उनावहाय ओ सावोब्ला एबा ओ जानला मानला गारनानै दोनो बेफोरबो मोनसे आबहावा‌ गेब ब्रेंनायनि मोनसे बाहागो बेफोरखौ गासैखौबो जोङो सोमजिहोयो जों मानसियानो जों मानसिफोरा बेफोरखौ ओ मावाबोला जोङो आबहावा गेब्रेंनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हायो
औ नोंथां
आरो बेफोरखौ जोङो गोजानाव थानोब्ला आबहावाखौ गेब्रेंनायनिफ्राय जोङो मोजां थासारियाव फैनो ब्ला जोङो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां गायनांगौ
औ औ
आं बिफां लाइफां गायनायजों गायनायजोंसो जोङो मोजां बारहावा बा दुंहाव थासारिनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो
औ औ नोंथांनि बुंनाया सैथोआनो
आरो नोंथाङाबो फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा नोंथां बेनि सोमोन्दै
अ माने आबहावानि आरोना
औ
औ माने गुसुङै फोरमायथिनो हागोन बां द्रायबो हानाय नङा माने
औ नोंथां
औ बिदिनो आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुडोंबाथ' जों जेरै नों बुंलांनाय बायदि सुबुं आरोना
औ नोंथां
बाहायनायनि जाहोनाव गासिबो माने बांसिन गुबुंले जादों आरोना आबहावा फोरा
औ नोंथां
औ जेरै माने सुबुङानो गायसननाय जेरै कलकारखानाफोर
औ
खासे औ माने माखासे गिदिर गिदिर माने दारिमिनफोर फसंनायफोरनि जाहोनफोराव जेरै औ जेरै बेफोरनि‌ माने दा माने बेफोर खल कार खानाफोराव बानायनाय माखासे मुवा जिरादफोरखौ जेरै गावसोर खालामखांब्ला माने जेरै दैमाफोराव गारहैलाबायनानै दैफोरखौ गुबुंले खालामदों।
औ नोंथां
औ जेरै औ माने सुबुंफोरानो जेरै माखासे गाज्रि गाज्रि जाग्रा मुवाफोर दिरुनानैबो इदिनो आबहावाखौ गुबुंले खालामहोदों।
औ नोंथां थारैनो
औ बिदिनो माने माखासे दैबानाफोराबो आबहावाखौ गु-गुबुंले खालामदों आरो ना
औ नोंथां
औ माने बेफोरो दैबानाफोरजोंबो गोबां जेरै दै लोमनानै जिब-जुनारफोरखौ खहा खालामदों आरो बिदिनो बिफां-लाइफां सिफाय लांदों। माने बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना
औ
औ माने औ माने जिब-जुनारफोरनो थाग्रा जायगानि आंखालफोर जादों जेरै सुबुं माहारिनो इदिनो हान्था मेला थाबायनायफोराव औ माने औ दालां बायनायफोरा जेरै खहा खालामदों बिदि आरो ना माने नोंथां
औ नोंथाङाबो बे बेनि सोमोन्दै गुसुङै फोरमायथिनो हागोन नामा नोंथां?
मानि सोमोन्दै होनदों नोंथाङा
माने इदिनो दैबाना जानायनि सोमोन्दै गुसुङै
औ नोंथां आथि खालाव गोबां सुबुं मा बेनि रिजोनाबो जों मानसियानो बुंनो थाङोब्ला नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सुबुंफोरा गोबां दै थांग्रा लामाफोरखौ ओ फोजोबनानै आवथेनानै दोननो हमबाय आथोखालाव दै थांग्रा लामाखौ होथेजोबबाय जायनि दैया गावनि लामाजों खारालासिनो गुबुन गुबुन लामाजों खारनो हमो बेनिखायनो दैया जेरैखिबो बोहैनो हमो नालाय नोंथां
औ नोंथां
आरो बिदिनो दैबाना सोमजियो
औ
बा अबावबा दंफां लाइफां बायसिनानै दैमाफोराव ओ दंफां- लाइफां बायसिननानै गोग्लैना थायोब्लाबो दैखौ होथेनाय जायो नालाय आ दैयाबो बेलेग दिगै खारनो हमो
औ नोंथां
गोबां रिजोनानो माने आबहावा गेब्रेनाय होननानै बुङोब्ला बे बेबो मोनसे आरो बेफोरनि गासैबो मेनखौ होननानै बुङोब्ला जों मानसियानो
उम उम
आथिखालाव जों गोबां सुबुं बारायनायनि जाहोनावबो बेफोर दैमाफोरखौबो होथेनानै बा बेफोराव ओ हा खोनानै बिथा लुनानै थानो हमो सुबुंफोरा।
औ औ
हा जायनि थाखायबो दैमाफोरखौ होथेनाय जायो बिनि थाखायबो दैबानाया सोमजियो होननानै आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ माने गुसुङयै फोरमायथिनो हागोन आरो ना
औ नोंथां
औ माने दैबाना जानायफोरजों गोबां माने फवाखौनो खहा खालामो बे दैबानाया
औ औ
औ माने औ माने बेफोरो दैबानाजों जेरै माखासे दालांफोरखौबो सिफायला बायना गालाङो
औ
औ बिदिनो उम माने सुबुं माहारिफ्रा थाबायनो माने खम जायो आरोना माने ऐसे दिसथाब जायो औ माने बेफोर दै बानाया गोबांनो इदिनो सुबुंफोरनि न' बां न'फोरखौ सिफायनानै गालाङो आरो अ बिदिनो बिफां-लाइफांफोर आरो माखासे जिब-जुनारफोरनि खहा खालामो।
औ नोंथां
औ माने बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना
औ
औ माने बेफोरखौ फाहामनायनि माबायाथ' गोहोआथ' सरखारासो नायनांगोन आरोना बेफोरखौ
औ नोंथां
औ सरखारा थाबैनो माने मोजाङै नायोब्ला मोजां जागौमोन आरो माने
औ नोंथां
औ औ माथो दाथ' दैलां दिन नालाय गोबांफोर दालांफोर बायनाय नुनो मोन्दों आरो ना माने गोबां जायगाफोरावनो
औ
औ हेल' नोंथां
औ
अ औ नोंथाङालाय दालाय माथो खालामदों
बिदिनो जिरायनानै दं नोंथां
अ माने नोंथांनि न'खराव बिदिनो आबादफोर मावा नामा बिदिनो गोरान खेथि आरो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि आबादफोर
मावो नोंथां जोंहा माइ आबाद मावो
औ औ
नोंसोरलाय मावगोन ना मावा नोंथां?
अ जों बिदिनो एफा एनै मावो आरोना बांबो मावा।
औ
माने बिदिनो दैज्लां बोथोराव माने दुब्लिफोराव ए एनै माइ गायो आरो।
औ
बिदिनो औ माने बारिफोराव एफा एनै मैगंफोर जेरै भिन्दि फोर गायलाबायो बिदिनो
नोंथाङा मा माइनि मुंफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
बांद्राय बो मिथिया एफायनैखौ मिथियो आरोना जेरै औ माने गोबां रोखोमनि माइफोर दं जेरै रनजित फोर औ माने जेरै बावाथिटिफा
औ
माने टिफिफोर माने जेरै दाङिया माइ बिदिफोर आरो।
औ
जेरै आरो मासुरि।
औ
औ बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरो ना माने।
औ नोंथां।
औ नोंथाङालाय मा माथो मिथियो?
खोनाखै नोंथां?
अ जोंहाबो मा मा मिथियो
ओ आंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो गासै बेफोर माइखौनो मिथियो।
बेनि अनगाबो आंबो बारा मिथिलायलाङा नोंथां।
औ औ
बिदिब्ला नोंथां दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां जागोन दे नोंथां औ दे। औ